अ अ खुलुमबाय नोंथां।
अ औ गोजोन सानजौफुनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय नोंथां।
आंबो नोंथांनो गोजोन सानजौफुनि हामलायनायखौ फिन जासिहरबाय नोंथां। नोंथाङा आंनो फन हरनायनि गाहाय जाहोनखौ फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां आं नोंथांजों ओ सो जोंनि सोलोंथाइनि सायाव सो सावरायनो सानदोंमोन नोंथां। नोंथाङा
औ हागोन नोंथां नोंथां सोलोंथाइ होनना बुंङोबथ' जों बेखौनो बुंनांगोन सासे सुबुङा जिउआव माबा मोनसे थांखि लानानै एबा जिउआव जायखिजाया ओ माहोनो रोङिखौ सोलोंनो हानायखौनो जों सोलोंथाइ होनना बुंनाय जायो। जिउआव जोङो गाव खौनो दैदेननो थाखाय जोंनो गोबां सोलोंथाइनि गोनांथि जायो। नङा होनबा नोंथां औ बेबायदिनो मा होनो जोङो सोलोंथाइखौ गोबां रोखोमै लानो हायो। जेरै जोङो जोनोम जानाय लोगो लोगोनो मा होनो जोङो रोंखानानै फैया। जोङो रोङो गिबियावनो बिमानिफ्राय बिमा एबा बिफानिफ्राय नारि आरो न'खरनिफ्राय न'खरनि सुबुंफोरनिफ्राय जोङो गिबि सोलोंजेननो हायो आरो नोंथां। थिग बेबायदिनो जोङो सोलोंनायाव गावखौ रोंगौथिखौ ओ मा होनो ओ दिन्थिनो थाखाय जोंनो ओ मा होनो ओ फरमेलि एबा आयेनारि सोलोंथाइखौ जोंनोनो गोनांथि जायो आरो नोंथां। ओ सासे ओरैनो सोलोंथाइ होनाब्लाथ' जों सासे सुबुंनि जिउआव मोनसे गो-गोनांथार बाहागो होननानै जों बुंनो हायो। मानो होनोब्ला सोलोंथाइ गैयाब्ला दिनै जोङो गावखौनो जिउआव दैदेनलांनायाव मा होनो गोब्राब जायो आरो नोंथां जेरै जोङो
औ नोंथां
सोलोंथाइ थाब्लासो मा होनो जोङो गोबां गियानबो मोनगोन एबा गुबुनजोंबो सिनाय हागोन सिनाय जागोन आरो नोंथां सोलोंथाइ थाब्लासो जों मा गावनि जिउआव दैदेनलांनो थाखाय सोरखारि साख्रि एबा माबा मोनसे एसे राहा खालामनानै जोङो जानो हानाय ओ मा होनो ओ रोंगौथिया फैयो आरो नोंथां थिग बेबायदिनो जों सोलोंथाइखौ लानो थाखाय मा होने गिबियावनो जोङो गुदि फरायसालियाव थांनांगोन बे गुदि फरायसालियाव थांनानैसो जोङो गिबि सोलोंथाइखौ जों लानांगोन आरो नोंथां मा होनो आयेनारि हिसाबै बिनिफ्राय सोलोंथाइखौ जों लाबावगोन जोङो गुदि सोलोंथाइ जोबखांनायनि उनाव जोङो गेजेर सोलोंथाइ बे गेजेर सोलोंथाइखौ ला लागोन आरो नोंथां जोङो लाखांनानै जोङो गोजौ सोलोंथाइ लानांगोन नोंथां बे गोजौ सोलोंथाइ जों लानो थाखाय जोङो गोजौ सोलोंथाइ बा हाइ सकुल स्कुल फरायसालिफोराव जोङो मा होनो फरायनानै जोङो ओ बेनिफ्रायनो गोजौ गोजौ सोलोंथाइ लालांबाय थानो हागोन जों जेरै- हायार सेकेण्डारि ओ बि ए, बि एस सि बिबदिनो गोबां दङ मुलुगसोलोंसालि हाबनो हायो, बिनि उनाव जों डक्टरेट दिग्रि लानो हायो। बेफोर डिग्रिफोरखौ लाखांनायनि उनाव जोङो गोबां आसामनि गोबां जोंनि हादोरनि गेजेराव थानाय देरसिन देरसिन मा होनो ओ सोरखारि साख्रिनि थाखाय जों आनजादखौ होनो हायो आरो नोंथां। जेरै जों ओ आसामनि थाखाय देरसिन ओ मा होनो सोरखारि सा साख्रि होनबा जों ए पि एस खौ होनना बुंनांगोन नोंथां जों ए पि एस आन्जादनि थाखाय जोङो बाहागो लानो हागोन जोङो जोंनि भारत हादरनि थाखाय जौसिन साख्रि होनना बुंङोब्ला जोङो आइ एस बे आइ एस खौ जोङो लानो हागोन आरो नोंथां एबा आइ एस नि थाखाय जोङो मा होनो गावखौनो मुं थिसननो हागोन आरो साखा फारा जानानै। बेबायदियैनो जोङो गोबां सुबुंखौनो फरायनानै सोलोंथाइ लानानै गेदेर गेदेर जानायखौ नुनो मोनदों बेफोरनो जाबाय सोलोंथाइनि ओ मा होनो मोनसे बाहागो आरो। बेफोर बाहागो खौ लाखांनासो जोङो मा गावबा गाव साननाय एबा गावबा गाव थांखिखौ जाफुंसारनो होनो हायो बेनिखायनो मा सोलोंथाइ खोथाया जाहैबाय मा जोंनि जिउआव एबा जोंनि सुबुं समाज दानायाव एबा सुबुं सम्पद बानायनायाव गोबां बिफां खौ लायो आरो नोंथा। जेरै जोङो मोनसे न'खर दानोब्ला जों सोलोंथाइ नांगोन सोलोंथाइ गैयाबा जोंङो नखराव मा होनो जेबो खामानि मावनो हानाय नङा एबा अनलायनो हानो रोंनाय नङा गावजों गाव नांलायनोबो हागौ गावजों गाव एना एनि जालायनोबो हागौ नाथाय सोलोंथाइ थायोब्ला जों बेफोरखौ बुजिलायनायनि गेजेरजों सुस्रांना लानो हायो आरो नोंथां थिग बेबायदिनो सोलोंथाइ लायोब्लासो जोङो मोनसे समाजखौ मोजाङै दैदेनलांनो हागोन। समाजाव गोरोन्थिखौ जों फोसाबनो हागोन समाजाव माबा मोनसे जाथाय जायोब्ला जोङो फोसाबनो हागो हागोन आरो नोंथां बेखायनो मा जोंनो सोलोंथाइखौ नांगौ आरो नों -थां आरो मा सोलोंथाइयानो जाबाय ओ मा होनो समाज दानायनि उनाव जों मा हादोर हादोर सिबिनाय हादोर अनफावरि हादोरखौ रैखाथि होनायाव मोनसे बाहागो लायो आरो नोंथां एबा बिफाव होयो नोंथां जेरै जोङो मोनसे समाजखौ सिबिनो थाखाय जों गोबां गोरोंगौथि सुबुं अनजिमानि गोनांथि बेबायदिनो मोनसे ओनसोलखौ मा होनो दैदेननो थाखाय सासे रोंगौथि गोनां मा होनो सुबुं नांगौ जायो। सासेल' नङा बिदिनो गोबां नांगौ जायो नोंथां ओ सासेनि उनाव सासे गोबां बिदिनो सोलोंथाइ गोनां गोजौ सोलोंथाइ गोनां सुबुं अनजिमा थाब्लासो मा बे ओनसोलाव मोनसे समाजारि बेब'स्था एबा समाजारि मा होनो आयेनफोरखौ जोङो मा फोसाबनो हागोन जोङो सुफुंनो हागोन सुद्रायनो हागोन बेबायदिनो मा सोलोंथाइखौ नांगौ जायो आरो नोंथाङा सुबुंनि जिउआव सुबुंङाव मा होनो सोलोंथाइयानो जाहैबाय सुबुंनि जिउआव मोनसे एबा समाजाव मोनसे गाहाय ओ मा होनो ओ बिफाव खालामो आरो नोंथां। जे बे बि फन जाहैबाय जेरै जोङो दानि बुंनाय बायदिनो सोलोंथाइ थाबाबसो मा होनो ओ समाजखौ दैदेननो हागोननाय बायदि थिग बेबायदिनो जों नोमा सोलोंथाइनि गेजेरजों जोङो मा गावखौनो फोसावना लानो हागोन जेरै जोङो ओ सावस्रि सोलों थाबा जोङो सावस्रिखौ जोथोन लानो हागोन जोङो गुबुननि सावस्रि गाज्रि जानायखौ जोङो डक्टर फरायनानै जोङो मा बेखौ जोङो फोसाबनो हागोन आरो थाङ एबा बेखौ फाहामथाय होनो हागोन। नाथाय जों सोलोंथाइ गैयाबा बेफोर ओ मा होनो समाजाव जानाय बेमार आजारफोरखौ जों मा फोसाबनो हानाय नङा आरो नोंथां बेखायनो मा सोलोंथाइ लाब्ला जोङो लोंथाइ लानानैसो डक्टर जानो हागोन, डक्टरफ्रासो सु सुबुं सम सम्फद दानायाव मा होनो बाहागो लायो आरो दा बेखायनो मा जोंनो सासे सुबुंनि जिउआव समाज दानायाव ओ सोंलोंथाया गोनङो आरो सोलोंथाइ थायोब्लासो जोंनो मा सोलोंथाइनि गेजेरजों जोंना मेलेमारि जौगानायाबो जायो आरो नोंथां। बेनि थाखाय बेखायनोमा सोलोंथाइखौ जोंलानांगौ थिग बेबायदिनो दा आं नोंथांा सोलोंथाइनि सोमोन्दै बुंबाय नोंथाङाबो आंनो हागोन नामा सोलोंथाइया मा होनो सोलोंथाइ सोमोन्दै आरो माफोर बुंनो सानदों नामा नोंथां आंनो फोरमायजाबावगोन नोंथां
औ हागोन नोंथां जोंहा सोलोंथाइ जोंहा सोलोंथाइ होनोब्लाथ' जोंनि आखल आखल गियान सोलोंनाय गाव मफ्राय बेजोंनो लोगोसे फरायसालिनि सोलोंथाइ जेरै ए बि सिडि फोरफोरखौहाय रोंनाय आरो बिनि उन ए बि सिड सोलोंखांनायनि उनावहाय बिदिनो गोजौ थाखोनि लेखा रोंनाय सोलोंथाइ बेफोरखौनो बुजियो सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला जोंहा लेखा रोंनाय सोलोंथाइ आरो जोंनि आखल बा गियानखौ सोलोंनाय सोलोंथाइ आरो
जोंहा आखल आरो बिगियानफोरखौहाय सोलोंनो थाखाय जोंहा दा मोजां फोरोंगिरिनि गोनांथि जायो आरो नोंथां मोजां फोरोंगिरि होननानै बुङोब्ला जोंहा जोङो जिहेथु जोङो गिबि जोंनि सोलोंथाइखौ जोङो न'निफ्रायनो मोनजेनो हिसाबै बै बै न'खरनि
आद औ नोंथां औ नोंथां